गो सानजौफुनि मोजां हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो जासे हरफिननाय जाबाय
नोंथाङा दायो मा खालामदों
फ्रियाव दङ नोंथां
बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जागोन बिदिब्ला आं रायजायनो हागोन ना नोंथांजों
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला दिनैनि आयदाया जाहैबाय जों गोलोमनि गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जों मा मा खालामनानै थानांगौ एबा गोलोम बोथोरनि समाव जोङो म मायाव बेरायनो थाङो जेनेबा। बन्द' मोनोब्ला बिनि सायाव सावरायनोसै। बिदिब्ला गिबियावनो आं फंनैसो नोंथांनिसिम बुंनानै होग्रोसै।
औ नोंथां जायो।
जेरैबायदि दाथ' गोलोम बोथोरनि बन्द' होनोब्ला गासैबो फरायसालिफोरानो बन्द' थाजोबो।
औ।
अब्ला जोङो खायसे न'खराव मावनो हायि खामानि जेरैबायदि जों फरायसालियाव थांबाय थाबोब्लाथ' जों न'आव खामानि मावनो हाया नङा होनब्ला? बेनिखायनो जों जेब्ला फरायसालिया बन्द' मोनो अब्ला जों न'आव खायसे मावफेरनो मोनोनि खामानि एबा जों रोङै खामानि बे बेफोरखौ बिमा एबा बिफानि खाथियाव थानानै जों सोलोंनो नांगौ। जेरैबायदि बिमाखौ जों गोलोम बोथोरनि बन्द'आव थोरसि सुनाय हाबा एबा मैगं मैगं थाइगं हानाय बायदिसिना खामानियाव जों न'आव थानानै एसे एनैब्लाबो जों बिमाखौ सहाय होनो हायो।
औ।
आरो जों जेरैबायदि ओंखाम ओंख्रि इसिबां संनो रोङाब्लाबो जों बिमानि खाथियाव थानानै एबा न'खराव जाय ओंखाम ओंख्रि सङो बेनि खाथियाव थानानै जों ओंखाम ओंख्रिखौ माबायदि सङो? बिनि बागै जों एसेबाबो सोलोंनानै लानो हायो।
औ।
आरो जों गावबा गावनि न' बांफोरखौ सिबस्रांनाय एबा बिजाबफोरखौ मोजाङै जाबना दोननाय। सिखारनाय लोगो लोगोनो जों गावबा गावनि बिसिनाखौ साखोन सिखोन खालामनाय। बायदिखौ जों गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समाव खालामनो हायो। आरो गोलोम बोथोरनि बन्द' मोनदों होननानै खायसे फरायसाफोरा फरायालाबानो बांसिन दा दैज्लां बोथोराव दुब्लि फोथाराव थाहैनो नागिरो।
उ
बेफोरबायदि थाहैनायनि सोलाय जोङो गथ' गथायखौ। हाजासे न'आवनो फरायनाय बायदिसिना जेरैबायदि गथ'फोरा जा आयदायाव गोसो गुदुं बेफोरबायदियाव जों गथ'फोरखौ मुखुब खालामना दोननांगौ जेरैबायदि सोरबाया दानसेयारि मेथाइ खननायनि सोलोंथाइ
औ।
आरो खायसेया जेरैबायदि गोलोम बोथोरनि बन्द' मोन्दों होनदोंब्ला बिबै बिबौ एबा बिमायनि न'आव थांनानै आलासि जाहोनाय। बायदिखौ जों नुनो मोनो।
औ।
जोङो बन्द'नि दिनाव गावबा-गावनि साखाथियाव थानाय न' बांफोरखौ जों साखोन सिखोन खालामनांगौ जेरैबायदि जोंनि न'नि सोरगिदिं हाग्रा बंग्रा जायोब्ला जों बेफोरखौ दानस्रिनांगौ। बिबार बायदिसिना गायनो नांगौ जोङो।
औ।
दानिया नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
उम औ नोंथां ओ नोंथाङा जा बुंलांदों बे गासिबो सैथो। ओ मा होनो उम गोलोम बोथोरनि बन्द' बेयाव ओं बेयाव जोङो माने फरायसालियाव थांनायखौ बन्द' खालामथ'नाय बे उम माबा माहोनो चान्स बे मोनो जेनेबा ओ जोंथ' फरायसा लियाव जेनेबा थांबाय थायोब्ला ओ बांसिन जेबो खामानियावनो ओ मा होनो नांथाबनानै थानो हायि जेनेबा फरायनायावल' नांथाबनाय बेफोरबायदि जायो। जेनेबा गोलोम बोथोर ओ गोलोम बोथोरनि बन्द'आव सामार भेकेसन बेयाव जोङो माखासे सुबिदाफोरखौ मोननो हायो ओ आरो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय दहाय ओ न'खराव मा होनो बिमाफोरजों संनाय खावनायाव हेफाजाब होनाय ओ बिदिनो दुब्लिफोराव माने ओ माइफोर दाथ' माइ गायनाय बो थोर जेनेबा माइ गायनायफोराव हेफाजाब होनो हायो। ओ न'फोर फोसाबनो हायो लेखाफोरजों ओ मा होनो बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा बाहेरा लेखाफोर फरायनो हायो।
नंगौ।
औ खायसे बायदिया जेरैहाय ओ ग'रम बन्द'बाबो जेनेबा दसे समनि थाखाय ओ कचिं क्लास ओ फरायसालियाव लायो हाबाफारि खुङो। ओ बेफोराव जेनेबा बाहागो लानांगौ जायो। थेवब्लाबो ओ क्लासनिजों समान बेयाव टाइमखौ होनाय जाया। ओ जेनेबा चान्स मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय ओ आलासिफोर ओ जाहैनाय बिबै बिबौनि न'खराव थांनाय ओ बेबो बेयावबो थांनांगौ जेनेबा ओ न'खरनि ओ रिलेसन रिलेसना खाथियाव फैयो बेफोरबायदि थांलाय फैलाय खालामोब्ला, रायलायोब्ला। ओ बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा ओ जेनेबा जोंनि गोसोआव डिप्रेसन थानायफोरखौ जेनेबा ओ फ्रियाव एसे बेरायोब्ला एसेबाबो फ्रियाव थानो मोनो। माने बायदिसिना मिथिंगानि दै ओ दै बिफां ओइ बिफां लाइफां, हाजो हाला बेफोरखौ नायनानै माने एसेबाबो गोसोआ ओ फ्रि मोनो आरो। बेनि थाखायनो जोङो जेनेबा गोलोम बोथोरनि बन्द'आव दावबायनायखौबो लानांगौ। ओ दावबायनायाबो सुबुं जिउनि थाखाय मोनसे गोनां बाहागो। बेनिखायनो जों गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जेनेबा दावबायनांगौ, दावबायनांगौबो। ओ जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोरनि बन्द' नालाय जेनेबा ओम हाजो हाजो थानाय, बायदिसिना बिफां लाइफां थानाय जिब जुनार थानाय, बिदिनो दै खाथि, ओ बिदिनो दैमाफोर दैमु दै बोहैनाय जायगा दै बोहैनाय खाथि हाजो थानाय जायगा बेफोरबायदियाव थांनांगौ आरो। ओ जेनेबा गोसोआ ओ मा होनो मोजां फिल खालामनो हायो जेनेबा डिप्रेसननि फ्राय जों एसेबाबो बेफोरखौ नायनानै गोसोआ एसेबाबो फ्रि मोनो आरो। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाय फंफ्रोम खोथायानो थार। जों गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बेरायनाया मोजांनो।
बेरायनायनि अनगायैबो जेनेबा नै दा जोंनिथिं जोंनि जायगाथिं जेनेबा सामार भेकेसननि बयबो गथ' फोर न'आव थानायनि थाखाय जेनेबा मानो ओ जेनेबा दामनाय देनाय ओ खाम सिफुं जथा ओ सेरजा बेफोरबायदि दामनाय फोरोंनाय ओ रां ओ रां होआलासिनो ओ सोलोंथाइ लानो हानाय बेफोरबायदि ओ जोंनि जायगायाव माने दा सफैदों जेनेबा ओ बेफोरावबो मा होनो ससियेल मिडियायाव गोदोनानै थायालासिनो बा ओरैनो समखौ हगारहरालासिनो बेफोरबायदि ओ सोलोंथाइ लाहैनाया गोनां आरो नोंथां। औ नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदि फैदों नामा?
औ फैदों जोंनि साखाथियावबो फैदों बेफोरबायदि दान मोनसेयारि रां होनाङि सोलोंथाइ लानायनि खाबु फैदों। जों बेवहाय गाव बा गावनि गथ'खौ दसे समल'सो नङा होनब्ला बेहाय सोलोंनाय आयदायाबो बेनिखायनो जों जाखिनि हायो गावनि गथ'खौ दसे सम होनानै ब्लाबो जों बे सोलोंथायाइारि बादासिम जों लांनो नांगौ। मानो होनोब्ला गथ' गथायाबो बेवहाय गोबां जायगानिफ्राय साफा सानै गथ'फोर फैयो बेवहाय जों गाव गावनि गथ'फोरखौबो मोजां सोमोन्दोनि लोगोफोरजों लोगो जाहोनो हायो। जेरैबायदि नों दामनाय देनायावनो लानानै नों रोजाबनाय मुसुरनाय बायदियाव नों गावनि गथ'खौ मुखुब खालामनानै दोननो हायोब्ला नों न'आव थानानै मबाइल नायबाय थानाय हुदानिफ्राय जों गोजानाव दोननो हायो एसेब्लाबो।
औ नंगौ नोंथां। ओ जेनेबा बेफोरबायदि दामसु दामनायफोराव जेनेबा बाहागो गथ'फोरा बाहागो लायोबा मा होनो ओ बे गोमालांनाय हारिमुफोरा एसेबाबो जौगानो हमो आरो। ओम जेनेबा जेनेबा गेदेरनि फ्रफ्रायसो गेद गेदेर मानसिफोरा मोजां मावोबासो उन्दैफोरा सोलोङो नालाय बिनिखायनो जों माने बेफोरबायदि ओ माबायाव ओम ओम माबा हाबा बिदि मोजां हाबा हुखाफोराव मुखुब जानांगौ आरो ओ जेनेबा दा ओम सोलोंनाय गथ'फोरानो उननि समफोराव माने ओ इयुन फैगौ इयुनफोरनो माने देखायनो हासिगोन आरो बेफोरखौनो।
औ नांगौ।
औ बेफोरबायदि गोलोम बोथोरनि बन्द' होनोबाथ' जोङो दान मोनसेयानो मोनो गोबां ओ सानसेयावथ' ओ नैजिब्रै घन्टा थायो जेनेबा गोबां खामानिफोर मावनो हायो आरो जों बेयावनो।
औ नंगौ।
समफोरखौ थांगार होआलासिनो ओ मोजां खामानिफोराव बाहायनो हायो आरो।
औ जेरैबायदि नों माबेबा मोनसे आयदाखौ हायाखैब्ला बेफोरनि नोङो टिउसन बायदिसि ना लानानै नोङो बे आयदाखौ मोजाङै सोलोंनानै लानो खाबु मोनो।
औ नोंथां
जेरैबायदि नों फरायसालियाव थांबाय थानानै अबेबा आयदाखौ नोङो बांसिन गोसो होनो हायाखैब्ला बेफोर आयदाखौ नोङो न'आव थानानै मोजांङै गोसो होनानै
औ औ न'नि देरसिनफोरनि जेनेबा न'नि देरसिन फोराव सोरबाफोर गोरोंफोर दंबा सोंनानै लानो हायो
औ नोंथां आरो जों माखासे जेरैबायदि जों फरायनायनि आयदाफोर रोङैनि सायावबो जोङो खायसेनियाव सोंनानै लानो हायो आरो गावनि फराफारिखौ नों गावबो जा आयदाखौ नों गोरलैसिन मोनो बेखौ नों फोजोबग्रोनानैबो दोननो हायो नोङो
औ
जेरैबायदि औ जेरैबायदि जों गावनि रावनि जेरै बर' बिजाबखौनो जों गाव फरायनो हाग खानायखौ जों सिगाङैनो फरायग्रोना लायोब्ला उननि समाव गोरलै जाहैयो
नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जानानै फैबाय बिथांांजों गोलोम बोथोरनि बन औ गोलोम गोलोम बोथोरनि बन्द'आव सामार भेकेसननि सोमोन्दै रायजलायनानै नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उननि समफोराव रायजलायनाय मोनगोन एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां ना होमबा
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों
औ